हेल'! नोंथां ओ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
ओ खुलुमबाय नोंथां। गिबियावनो दिनै औ दिनै जोङो अलरेदि गोबां बेबायदिनि बिसय रायलायबोबाय दा नोंथांजों मोनसे बिसय आरो आङो रायलायनो सानबावदोङो दायो जोंनि खाथि खालाथ' बुहुत बेबायदिनो टेक्न'लजिया बहुत ओ जौगाबोबाय नङा होमबा? नोंथां जों आरो औ जोंनि बे माखासे माबाफोरखौबो जों बहुद खोथा जों सिगाङाव जों रायज्लायबाय जों दानिया मा सानदों माने आङो नोंथां जों ओ बेटार जों माबानायनि सायाव रायलायनोसै नामा इलेक्ट्रिक जि
औ
बाइकफोर दं आरो मुलाम्फाफोर बिनियाव बिनि गासैबो बि मा मुलाम्फा मुलाम्फा जागोन बेखौ इउस खालामोबा जोंहा मा प्रफिट दङ इयुननि थाखाय मा जागोन बिनि सायाव एसे सावरायलायनोसै नामा नोंथां
औ औ जों सावरायनो हायो
औ होमबा नोंथां नोंथाङा एसे सिगाङावनो फोरमायना होदो नामा
औ दा जोङो ओ इलेक्ट्रिक कार बा इलेकट्रिक बेटारि गारि ओ बा चार्जार गारि बिदि बाहायनाय बे बाहायनाया जोंनि रांखान्थि जिथु खरस बे खरसखौ एसे ओ खम खालामनाय नु नुयो आरो दा जोङो ओ दा हमना ला इलेकट्रिक बाहायनाय गारिखो बाहायोब्ला जोङा बेनिफ्राय आरो गोबां आबहावा गुबुंले जाना थावजों सलायनाय गारि बा बाइक बायदिखो सलायोबा बेनिफ्राय उखुन्दै ओंखारनानै आबहावाया गोबां गुबुंले जायो नाथाय बे बेटारि गारि बा इलेकट्रिक बाइक कार बायदिसिया बायदिसिनानिफ्राय जोङो जेबो बेफोरबायदि गाज्रि आब ओ उखुन्दै बा गाज्रि गोहोम जोङो नुनो मोना आरो दा बेबायदिनो जोङो बेटारि गारिफोरखो दोङो दिनै सलायनायखो नुनो मोनसै ओ जोङो दिनै टाउनफोराव जोङो ओस ससे ससे जायगाफोरखो जोङो थांनोब्ला जों बेटारि गारियाव गाखोना थांनो हायो दा बे बेटारि गारियाव ओ खर'साया एसे कम जायो आरो जायफोर बेटारि सालायो बिथांमोननि खरसाया कम जायो जिहेतु थाव सोबाय थानांगौनि गोनांथि गैया
औ औ ओनथां नंगौ
दा बियो ओ जोङो बेखो बुंनांगोन जे ओ बियो जोंनि ओ जितु पेट्र'ल बाहायन नाय बा डिजेल बाहायनायखो ओ बा होबथायो आरो बे बेटारि गारि सलार गारि फोरा
औ ओनथां
दा नोंथाङा बिनि सायाव इसे फोरमायना होबावदो
औ नोंथां नोंथां नोंथाङा जि फोरमायदों बहुत मोजाङैनो फोरमाय जों नोंथां बिदिनो जोंनि ओ दिन बा दिननि ओ माबानायावहाय रायजो जानायाव बहुत सहाय आरो सहज'ग होयो बे बेटारि नि गारिफ्रा दिनै ससे थांबाबो बेथारि गारियाव जों आराम थांनो हायो खुनु माने बेलेग ओ माबानि सानसे बे बुहुमनिफ्राय पेट्र'ल डिजेलाथ' जोबलांखागोन जोंहा नाथाय ओ इयुनावबो जोंनि थाखाय बुहुत ओ माबा जागोन लोगोसे मिथिंगायाबो जोंना माने बुहुत बिदिनो फ्रेस जानानै थागोन आरो जों जुदि बाहायोबा
औ
आरो लोगोसे बे बेटारि कारफोरा माबाफोर बुहुत बेबायदिनो दाथ' अ ओंखारजोबाय बुहुतआनो टेक्नल'जि बे इेट्रिक आ बो जौगाबोबाय दोनै। ओ गामि गामिफ्रावबो दाना नुसै। नोंथां नङा होमबा? औ लोगोसे बेजे इलेक्थ्रिक माबाफोरसो ओंखारगोन नामा उनाव गोजौआव बिरबायग्रासो बेखौसो दायो नेनानै दं आ रो। बिदि ओंखारोबाथ' मोजांसै ओंखाराबाबो नेनसै जुदि नुबाय बायगोनदां। आं आसा खालामदों माने नुगोन कारन नायनो थाङोब्ला दानि जुगावथ' ओ जाथावि बुस्थुआनो गैला। गासिखौबो माने लासै लासैनो बानायबोगासिनो। नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नों
औ। लोगोसे जोंनि मेन फ'कासानो औ
औ औ दा जोङो इलेक्ट्रिक कार बाहायनायाव ओ जोंहा बुंनो थाङोब्ला साव'ना एसे खम जायो आरो। दा जोङो ओ दिजेल डिजेल पेट्रलनि गारिया जेसेबां साउड जायो बिनिख्रुइ जोङो इलेकट्रिक कारेन्टजों सालायनाय बा बेटारि गारिनि साउन्डआव खम जायो आरो। दा बेवहाय जोङो ओ सोदोब गुबुंनायनिफ्राय जोङो रैखा मोननो
औ नोंगौ नोंथां औ औ।
औ दा जों बेखायनो इलेक्ट्रिक कार बाहायनाया मोजां आरो। बेटारि बाहायनाया जोंनि थाखाय जोबोर मोजां आरो जोंनिल' नङा बेयो मिथिंगानि थाखायबो मोजां
मिथिनि थाखायबो औ गासैनो फारफ्रोमथिनबाबो जोंनो सहायहोबोबाय। नङा होमबा नोंथां? ओरैबो दैयाबो गुबुंले जानो माबासिगोन। लोगोसे आरो आं मा सानबावनो नोंथां माने जि दारिमिनफोर बहायदों दा ओ नों थां जेरै बे पेट्रल डिजेलफोरनि थाखायनो दा जि इथानयेलफोर बाहायगासिनो ना नोंथां। दा बे जि दारिमिफोर दं गिदिर गिदिर दारिमिनफोर बे दारिमिनफोरनि खाथि खाला नोंथाङा बिदिनो गुगोलफ्राव बा ससियेल मिडियाफ्राव नायगोनना नायाखै नाथायबा बिथांमोननि बे दारिमिन बहायनायनि खाथि खालाखौ आं नायनानै माने बुहुत बेबायदिनो माने गोसोआव बेलेग माबा मोनसे सोमजिखांदों आरो दिनै मोनसे मोजां खामानि मावनो थाखाय बिसोरो गुथे गामिनि आरो गामिनि सा खाथि बाखाथियाव थानाय ओनसोलखौनो माने गुबुंले बानायजोबदों।
औ औ।
दा आं बेखौनो सानदों आरो बेफोरबायदिखौ बन्द' खालामनानै दा बेफोरबायदि इलेक्ट्रिक बा बेटारिजों सोलिग्रा गारिफोरखौ बाहायनायानो बयनिख्रुइ साबसिन जागोन आं बेखौ सानदों।
औ औ।
दा जि सोलिबाय थादों नोंथां ओ नैजि जौख नैजि पारसेन्ट माबा बेबायदि इथानयेल माबा पेट्रलाव मिलायनाय गोबां बेबायदिनो मिक्स खालामनाय। नङा होमबा नोंथां? दा बेफोरबायदिनि थाखाय गोबां बेबायदि दारिमिनफोर बहायनाय जादों नाथाय बे दारि फोरनि थाखायनो दिनै बहुत बेबायदिनो लस जाबोनांदों। बे पेट्रल डिजेलनि थाखायनो जुदि बेटारि गारिफोरखौ जों इउस खालामो मोनबा जोंनि बे‌ आब' थानाय बे दारिमिनफोरा दिनै बिसोरनि ओनसोलफोराव दिनै गोहोम खोलैनाय नङामोन केन्सार बो बागेरा जे जादों बे ओनसोलनिफ्राय बे जानाय नङामोन नङा होनबा नोंथां
औ औ
लोगोसे आरो बे दारिमिनफोरखौ जुदि बोखारोबा जोनि बेटारि गारिफोर कारफोर बेबायदि गोबां टेक्न'लजिखौ लाबोयोमोनब्ला थाबैनो दिनै बहुत जौगागौमोन नाथाय बिसोरो माने गावसिनि पकेट माबाखौसो नायखो ना मखो आं बुंनो हाला माने जानो हागौ बिदिनो गोबां सिङाव माबा मोनसे जाहोनफोर थानो हागौ नोंथां नंगौना
औ औ नंगौ नोंथां
बुजिनोबो हाला मिथिनोबो हाला नाथाय जों ओ बेकतियानो बेखौ आखाइआव लाथारनांगोन होमब्लासो जों माने जोंनि आबहावाजों लोगोसे मानसि फोरखौ जोङो गावनो गाव गावखौनो जों बासिना लानो हागोन नोंथां ना मा सानो नोंथाङा
औ औ दा
गोम माबा मोनसे फारिलाइ बा मोनसे थांखि लानानै जों बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि गेस गग्रा दारिमनफोरखौ जों बन्द' खालामनांगोन आरो माबा खालामनांगोन आरो जेनेबा बेफोरखौ होबथानाय इसे जिखुनु मोनसे स्टेपफोर लानो होयो ब्ला मोजां जागोन आं बेखौ सानो नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा
दा जोङो स्टेप लानाय माने जोङो आबावा सांग्रांथिनि सायाव जोङो मेल मिथिं खुंनांगोन दा जिहेथु जोंनि आबहावाया गोबां अ गाज्रि लामाथिं थांगासिनो दङ नालाय दा जायनि थाखाय जोङो दिनै गोबां गिदिर गिदिर बेराम आजाराव गोग्लैनो गोनां जादों दा बेफोरखौ जों नोजोर बोनानै मोनसे आबहावा सांग्रांथि मेल खालामनांगोन आरो दा जों ओरै औ जोङो नैफोरबायदि बाथ्रा लानानै जों सावरायनांगोन जे डिजेल पेट्रलजों सालायनाय गारिखौ बाहायनायनि अनगायै जोङो बेटारि गारि बाहायनां गौ बा सलार गा गारि बाहायनांगौ दा बेफोरबायदिनो जोङो गोबां दै दिहुननाय दा सोरबा सेल' फबनानै बा बरिं फबनानै थाव साव गारनानै दै दिहुनो दा बेफोरनि सोलाय जोङो ओ बे टारि एबा सलारजों जोङो थाव दिहुननाय राहाखौ अ मा होनो सलार बाहायनाय राहाखौ लायोब्ला ओ जोंहा जोबोर मोजां जागोन आरो दा जों बेफोर खोथाखौनो लानानै जोङो मोनसे सां सांग्रांथि मेल खालामनाया मोजां जायो आरो
औ नोंथां औ खोन्थादों नों
औ औ दा जोङो बेफोरबायदिनो जोङो ओ गोबां ओ गाज्रि गोहोमनिफ्राय जोङो एता गारि गारिखौ बाहायनानै जोङो बारग'नो हागोन आरो
दा जोङो ओ साननांगोन आरो दिनै टेक्न'लजि जौगानाय हिसाबै दिनै ओ जोङो। टाटा कम्पानियाबो दिनै मोनसे अ इलेक्ट्रिक कारखौ दिहुननायखौ जों नुनो मोनबाय। दा मोनसे समाव जों सानो दा अ मोनफ्रोमबो अ बिथिङावनो अ थावनि गारिनि सोलाय जोङो बेतारि गारि बा इलेकत्रिक कार बाहायनायखौ जों नुगोन होननानै अ जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरो। औ ओम सानसे जाफुंगोन आरो जाफुङा नङा जाफुंबायानो दिनै जोङो बाहायनायखौ नुगासिनो दङ दिनै जोङो स्कुटि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ नुनो मोनबाय लोगोसे अ बिदिनो जों गोबां इलेक्ट्रिक कारखौ नुनो मोनबाय दा मोनसे समाव जोङो दिनै ट्रेनाबो जोङो ट्रेनखौबोथ' जोङो इलेक्ट्रिकजोंसो खारहै नङा।
औ औ नोंथां
नोंथां दा नै ओ गोदो खामोन दे नालाना इलेकट्रिकदोंसो खारो नङा होमबा? अ जायनि थाखाय जोङो खनि मुवा बाहायनाय बा खैला बेफोरबायदि मोननो थाङै मुवा बाहायनाया दिनै एसे खमायबोनायखो नुनो मोनबाय। नङा होमबा दा दिनै जोङो ट्रेनजों ज गोबां दावबायारि फोरा दावबायो दा नङाबा जोङो जुदि इलेकट्रिकनि सोलाय जों जुदि टे-ट्रेनखौ सालायनोबा बे गोबां जोङो खनि मुवाफोरा मा जागोमोन जोबलांबाय थागौमोन नङा होमबा नोंथां औ दा बेखायनो ओ दिनै इलेक्ट्रिक बाहायनाया जोंनि थाखाय मोनसे मोजां मोनसे मोजां ओ गोहोम खोख्लैदों आरो दा जोङो ओ ट्रेननि बाथ्राखोनो बुंनो हायो नङा होमबा औ।
अब्ला बहुत बहुत धन्यबाद थाबायसै नोंथां। ओ खोनादोना बहुत बहुत धन्यबाद थाबायसै।
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
उम गोजोननाय थाबाय ओ धन्यबादसै औ।